अ नोंथां
अ
मा खौरां
खौराङा मोजाङनो दं दे
उम अब्ला मा मा एनसार सावरायनो नायदो नोंथां
आङो दा जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन
अ अब्ला नैएनि सायाव सावरायनायखो
औ दे जागाय जागोन दे
जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंनिया गुबै जानाय लोंनाया जाबाय जोंथ' मानसि माहारि नालाय जों मानसि माहारिफ्रा ओरैनो गिबियावनो जों ओंखाम ओंखामखौनो जाखायो नालाय जोंनि बर'फोरा ओंखामखौनो जाखायो नालाय अ बेनि गेजेरावनो जोंहा बर'फोरा गोबां जानाय लोंनाय दंबावो गोबां गुबै दोरोङारि जानाय लोंनाय दोङो जेरै नाफाम नारजि अनला दाउ गोबां बि बिदिनो जानाय लोंनाय दों आरो ना औ जोंनि बर'नि गेजेराव जानाय लोंनाय जे फोरो जाय फोर गोजौ थाखोआवबो जायगा मोनहैनो हादों अब्ला नों बिथाङा ओम दे नो नारजि अनला नाफामनि सायाव एसे फोरमायना हो
अ आं दा होमबा नोंथांनो अनलानि बागै आं एसे फोरमायनानै होनोसै
औ दे
अनलाया जोङो जेनेब बा अनला संनोबाथ जोङो ओरैनो गिबियावनो जोङो माइरंफोरखौ जोङो सोमग्रोनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय जोङो सोमखांनायनि उनावहाय सुखांनायनि उनावहाय मोजाङै जोङो जेनेबा बेखौ रुयजासे आरामसे जोङो दोनग्रोनांगोन बिनि सायाव आरो जोङो बे जेब्ला रुइगोन अब्ला जोङो बेखौ आरामसे नोङो ग्राइन्साव नोङो सुर माबानो हागोन गोन ओ दलायनो हागोन आरो बा उवालफोरजोंबो जोङो देनो हागोन थिग बेबायदिनो जोङो देखांनायनि उनावहाय जोङो आरामसे बेखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय जोङो जे ब्ला अनलाखौ संनो आखायाव लागोन बा जोङो अराव जोङो दैखौ एकदमबारे मोजाङै जोङो गोदौहोनांगोन गोदौहोनायनि उनावहाय जोङो बे अन गुन्दैखौ बे गोदौनाय दैयाव जोङो मोजाङै मिस मिस खौ जोङो सिफ्ले सिफ्ले बे गोदौनाय दैयाव जोङो मान ने बेखौ होबाय थानांगोन बिनि उनावहाय जोङो नोङो माजों जायो गोसोबायदि जानो हागोन दा जानो हागोन मुलाजों जानो हागोन थाइगिर बिबारजों जानो हाग गोन बायकनजों जानो हागोन थिग बेबायदिनो जोङो गुबां गुबुन गुबुन जोङो मैगं थाइगंफोरजोंबो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ सानो हायो थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो दावफोरजों जानोबा जों खारैफोरबो होना जानो हागोन जोङो गोखै बुस्थुजों जोङो जानोब्ला जोङो खारै होआला बिदिनो जोङो गोखै फिथाइफोरखौ जों होनानै अनला ओंख्रि खौ आरामसे मोजाङै जोङो सं संनानै होनो हागोन आरो थि बेबायदि बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो बे गासै बेदर बायदि मुवा मैगं थाइगंजों जोङो बे अनला ओंख्रिखौबो जोङो जाना
औ औ
दा अनला ओंख्रिखौ जों बेबायदियैनो जोङो संनानै मोजाङै जानो हायो थिग आरो बेबायदिनो नाफामफोरखौबो जोङो बेबायदिनो जानो हागोन जेब्ला जोङो नाफोर मोनोब्ला नाफोरा गोबां एभेलेबोेल
औ
जोङो बिनि सायाव माने फोराननानै आरिनानै बे जों बेखौ मोजाङै गोरान फोराननानै जोङो बेखौ थासफोरजों मोजाङै बेजों बुन्दै खालामनानै देग्लि नानै जोङो बे नाखौबो जोङो बानायनो हायो आरो जोङो बे नाफामखौ जोङो जानो थाखाय जोङो लोगो लोगो जों बेखौ जानो हाया जों बे खौ खमैबाबो से दान जोङो दोनथारनांगोन बिनि अनावसो जोङो मोजाङै बेनो ना साम'खौ मोजाङै जोङो जानो हागोन आरो बिनि मोदोमनायाबो आलदा जागोन थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला बियो से दान जायो अब्ला जोङो बेखौ आरामसे जोङो बिनिखौ एरहननानै जोङो गोसो बायदि फुङाव जायो सानजौफुआव जायो मोनायाव जायो नों बेखौ गोसो गोसो बायदि नोङो जानो हागोन आरो
औ
बेबायदिनो बियो जाबाय जोंनि बर'नि बिराद गोथाव बयनिबो मोजांसिन गाहाम सिन जोङो बे नाफाम खौ बाथोनखौ जोङो माने संनानै जानो हायो आरो आरो जोङो बेखौ बर'फ्रा बयबो मोजां मोनो बे नाफाम बाथोनखौ आरो बयनिबो थाखाय मोजांसिन सिन आरो गाहामसिन बे नाफाम बाथोनना आरो जोङो बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि बरनि गोथाव गोथाव ओंख्रि दंबावो थिग बेबायदिनो जोङो सबायजों सामबो जानो हायो आरो जों बे आरो सबाय साम'खौबो जोङो गोबां आलदा आलदा रोखोमै जोङो जानो हायो जों जेरै सबायखौ जोङो सबायजों साम'खौल जों जानो हाया साम'जों काला दालिबो जानो हागोन साम'जों दालिबो जानो हागोन साम'जों एक्सट्रा साम'खौ एवनानै बो जों जानो हागोन बेबायदिनो जों सामखौबो गोबां रोखोमै जानो हायो थिग बेबायदिनो जोङो बांसिन जोङो साम'खौ माजों जायो होनोब्ला जों सबायजों साम'खौ बांसिन जायो ओमफ्राय जोंहाथ बयबो मिथिखागौ थेवब्लाबो आं नोंनो नोंथांनो आङो फोरमायनोसै सबायखौ जोङो सामजों माबोरै जायो बिनि सायावनो फोरमायनानै होनोसै एसे जोङो सामखौ जेब्ला नों खनना लायगोन बा नों बाजारनिफ्राय बायगोन अब्ला जों बेखौ मोजाङै सोमनानै दोननोसै आरिनोसै जोङो बिनि उनावहाय बिनि जा स साम'नि दाग दोन जों बेखौ आरामसे जोङो दाखोनखौ गारगोन गारखांनायनि उनावहाय बे खौ जोङो बिनि खिथुखौ दानस'गोन दानस'नायनि उनावहाय जोङो मोजाङै बेनि जा माराम बा जा बिनि ओ मैला बेखौ जोङो बे गासिखौबो जोङो माने हुखजोबनायनि उनावहाय जों साफा खालामजोबगोन बिनि उनावहाय जोङो आरामसे साफा जायोब्ला जों बेखौ सारायाव आरामसे मोजाङै थाव एसे होनानै मोजाङै बेखौ मोनहोगोन माने इनिसिम बिनि जा दै ओंखारनाय बेखौ जों मोजाङै फोरानजोबनानै आरिनानै जों मोजाङै एवफ्रामना लागोन बिनि उनावहाय नोङो सबायखौ बेखौ बोखांनायनि उनावहाय जोङो सबायखौ
औ
मोजां बेखौबो जोङो सबाइखौ संग्रोना लानानै बेखौ रुइजासिम जोङो संखांनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै मोनहोगोन मोनहोनायनि उनावहाय जेब्ला सबाया रुइगोन आरिगोन अब्ला नोङो आरामसे बे साम'खौबो नोङो बे सबायाव होसननानै आरामसे नोङो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा आलौ मस्ला बायदि मैयाखौ नोङो होनानै बेहाय आरामसे गोथावै संनो हागोन आरो नोङो दुन्दिया बोथोर दङब्ला दुन्दिया बोथोरखौ लानानै नोङो दुन्दियाखौ गोसोबायदि होदो आरो दाबायदियाव नोङो आरामसेम गंगार दुन्दियाखौबो नोङो होनानै बे सबायखौ मोदोम होनो हागोन आरो बिनि सायाव नों हाइजें बिलाइ दंब्ला हाइजें बिलाइखौबो नोङो आरामसे बेहाय गारसन होनानै जों बिनि गोथाव मोदोमनायखौ मोननो हागोन आरो दा नोङो संनाय खावनायनि बागै आरो माबा मोनसे अबे मोनसेखौ रोङा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा आं बिनि सायाव अब्ला खोन्थानो हागौमोन
जानाय लोंनायाथ' नोंथांनिआव आं मोनसे सोंबावदोंमोन नार नारजि ओंख्रि सोंदोंमोन
औ औ औ
सोंबावदोंमोन नोंथाङा हारसिंनो एसे आं बानि बुंबाय आंनो नोंथाङा जेबो कुइसनखौनो खालामदिया
अ आंबा नोंनियाव आंबो मोनसे ओंख्रि मिथियाखै नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा
मा ओंख्रिखौ मिन्थिनो लुबैयो नोंथाङा
आङोथ' ओंख्रि मिथिनो लुबैनाया जा नोङो जा सोंदोंमोन आंनाव नारजि नारजि ओंख्रै बेखौ आं मा बे दिनैसिमबो मोजाङै संनो रोङा दा नोंथाङा आंनो बे नारजि ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
नारजि ओंख्रिनि सायाव संनो बुंनायनि बाथ्राया जोंनिया गिबियावनो फैग्राया अब्ला जों नारजि खौ माबोरै बानायग्रोयो बेनि सायावसो सोलोंग्रोना लानां गोन नङा होनबा
उम
जोङो नारजिखौ गिबियावनो मा होनो जोंनिया नारजि होननायखौ फाथो बो होनो आरोना नारजि जिनि ओ फाथो फाथोबो होनो फाथो फाथो ओंख्रि सोरबा बुङो नारजि ओ जों गिबियावनो नारजि महर जाग्रोनो थाखाय खाय बेखौ मा खालामामनांगोन गिबियावनो जोङो बेखौ ओ गोथां बिलाइखौ खानानै फोरानग्रोनांगोन आरो ना फोरानग्रोनांगोन अब्ला बे गोथां बिलाइखौ खाखांना फोराननायनि उनावसो बेयो राननायनि उनाव नारजि महर जायो आरो ना ओरैनोथ नारजि ओंख्रिखौ गोथ थाङैबो जायो सोरबा फोराननानैबो जायो आरो ना अब्ला बे नारजिखौ खाखांनाय बे बिफाङा उनाव जोंनिया मा फाथो महरै खामानियावबो बाहायजायो बेनि बिगुरा माने फाथो महराव बाहायजायो आरो ना अब्ला नारजिखौ संनायनि ओ मा होनो नारजिखौ जों फोरानना लानायनि जाहोनानो जाहैबाय मा नारजिखौ जोङो माने जों जेब्ला सम जायो बेखायनो जानायनो सङो आरो ना नारजिखौ जोङो माने उन समनि थाखाय थिनानैबो दोननानै जाजायो नोंथाङा ना फामनि बाथ्राबो बुंदोंमोन नङा होनबा जेरै नाफाम नाफामखौ जोङो बो उन उन‌ समाव जानो थाखायबो थिनानै नानै दोननाय जायो नङा होनबा उन समाव जानो थाखायबो जोङो बानायनानै लान नाय जायो जेरै नारजि खौबो जेरैनो फोराना लानाय माने जों बेखौ उनाव माबेबा समावबो जानो थाखाय बाहायनानै जायो आरोना इं बेखायनो जों नारजिखौ फोराननानै लाना जायो नारजिखौ जोङो गिबियावनो मा खामनांगोन नारजिखौ जों गिबियावनो ओ दैयाव एसे खारदै होनानै जोङो सोमना लाग गोरनांगोन आरो ना
औ
माने रुइमयहोना लानानै सोमना लानांगोन जेरै बेनि गोखाखौ खारहोनो थाखाय जोङो गिबियावनो ना खारै एसे टे होनानै दैयाव सोमनानै जों बेखौ ओ सेबनानै जोङो बेनि गोख खाखौ खारहोनानैसो जों बे खौ संनानै संनाय जायो गिबियाव जों नारजिखो खार बेननानै ओ गुरै खामनानै गलिहोग्रोजोबनांगौ ओंख्रैयाव बेनि उनाव जों नारजि खौ माजों जायो बेखौ होबानो जाबाय आरो ना जेरै जों ओ अमा जों जायो दाउजों जायो अमा बिबुजों जायो सयाबिनजों जायो बे नो-नो-नोंनि बाथ्रासै आरोना नारजि संनायाव जोंहा एसेबां उम एसेबां मुवा बेसादनि गोनांथि जाया जेरै मस मस्ला मस्लि बायदिसिनानि जेबो गोनांथि जाया रो
उम
नोंथाङा जोंनि गेजेराव आरो मुंदांखासिन जेरै ओ बायदिसिना ओंख्रिफोर दंबावो जेरै बुंनो थाङोब्ला अमा-अमा-अमाखौ जोङो ओंख्रि संनानैबो जायो
औ
जायो मैथाजोंबो बायदिस सिना गोबां बिदिनो संनाय जायो आरो ना अब अब्ला जोङो बाथ्राखौ जानाय लोंनाय खोथाखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा
औ फोजोबजागोन दे
औ दे
उम दे